खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ
ओ दा आङो ओ ओंखाम ओंख्रि संनानै दा ओरैनो दंथ'यो नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दंथ'यो नोंथां अब्ला जोङो दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै
औ नोंथां दे
बे आ औ बे आयदायानो जाबाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आं बर' हारिया इन्दि एम्फौ फिसिनाय हाबायाव नांथाब हाबनानै दङ
औ
खौ इन्दि एम्फौखौ माबायदि फिसिनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां ओ आंबो बेनि बागै एसे जा मिथियो एसे फोरमायनोसै
औ नोंथां
औ बिदिनो एम्फु इन्दि एम्फौखौ फिसिनो थाखायथ' जोंनो एफौखौ नांगौ
औ नंगौ
एम्फौनि जोलैखौ मोनोब्ला बिदिनो एम्फौखौ फेदेरनो थाखाय जोंहा इन्दि बिलाइ दंना
औ नंगौ
इन्दि बिलाइखौ बिदिनो जेराव जेराव इन्दि बिलाइ दं बा फैयो जायहा इन्दिनि आबाद मावो इन्दि बिलाइनि औ बेसोरनियाव बिदिनो खानानै बिलाइखौ खाहोनानै खाहैनानै बिदिनो इन्दि एम्फौनो जाहोनाय जायो न'आव लाखिनानै इन्दि फिसिग्राया एम्फौ फिसिग्राया ओमफ्राय बिदिनो इन्दि बिलाइखौ जायै जायै जानानै जेब्ला बिसोरो एसे देरो एसे मोनहां जायो बिदिनो लासै लासै जोबखा होयो
औ
इन्दिया फिथोब खानानै बिदिनो जेब्ला बिसोरो फिथोबनिफ्राय गहां गहां जायो अब्ला फिथोब खानायखौ फिथोबखौ जोङो रुख'यो खायफाया खायफाया इदिनो ओरैनोबो दिहुनो माने एम्फौखौबो फिथोबखौ बोखावनानै
औ औ नंगौ
ओमफ्राय बेखौ बरननानै बे जा फिथोब ओंखार ओंखारो बेनिफ्राय बेखौ माने
औ
माबानाय जायो आरो खुन्दुंखौ थुननानै इन्दि ओ खुन्दुं बानाय नाय जायो आरो बिदिनो इन्दि जिखौ बे खुन्दुंनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो औ होनबा ओ नों नोंथांनिखौबो एसे फोरमायनो नामा बोरै बोरै बानायो नोंथाङा मोनथियो नामा एसे फोरमाय दो आंनो।
थारैनो नोंथां फोरमायगोन।
औ।
दा इन्दि एम म्फौ होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायोआनो। दा इन्दिखौ फिसिनो थाखाय जोंनो जोलैनि गोनांथि जायो। दा जेब्ला बिदैनि ओमफ्राय फिसा फिसा एम्फौ महर लागोन अ अब्ला बेयाव जोङो इन्दि बिलाइखौहाय जों गोरलै गोरलै समावहाय इन्दि बिलाइखौबो गोरलै गोरलैखौ खानानै होगोन आरो। दा होखांनायनि उनाव उनाव जेब्ला एम्फौआ एसे रायो अब्ला जों बेयावहाय इन्दि बिलाइ खौबो गोराखौनो होगोन। दा बेबायदिनो एसे गोबाव जायो। ब्ला मोननो हमो। दा बे मोननायखौ जोङो एम्फौखौ जांख्रिनानै जेब्ला ख्र' ख्र' गाबो अब्ला जोङो मिथिनो हायो आरो। अब्ला बै मोननाय एम्फौ एनलाफोर खौ जोङो थोबनो थाखाय जेरै खारौ खान्दाय बिफांनि दालाय बा लाइ दलरनि दालाइ बेफोराव जोङो थोबनो थाखाय दोननानै होनाय जायो आरो अब्ला थोबखांनायनि उन नाव जेब्ला जोङो बेखौ जानो होननानै सा सानो अब्ला बै बिलाइनिफ्राय थामहिनबा दालाइनिफ्राय जोङो बो बोखानानै बे फिथोब फिथोबखौ जेब्ला जोङो बिसिनो हाया नालाय खाइजों। अब्ला सिखाजोंहाय हासिनानै दिहुननाय जायो आरो। दा दिहुनखांनायनि उनाव माखासेया लाथा जानानै थायो। आरो माखासे खौ जोङो जायो आरो। दा जाखांनायनि उनाव जोङो बे एम्फौ लाथाखौ फाननोबो हायो। बेबायदिनो जोंनियाव फिनाय जायो आरो नोंथां। औ अब्ला नोंथाङा जि बुंबाय इन्दि सि दिहुनो होननानै इन दि एम्फौनिफ्राय दा बै इन्दि सिखौ माबोरैहाय दिहुनन्नाय जायो आरो?
औ नोंथां बिदिनो माने ओ खुन्दुंखौ खुन इन्दिनि बै एम्फौनिफ्राय फिथोबखानाय बे खुन्दुंखौ लुनानै जे खुन्दुं ओ फिथोबखौ लुनानै खुन्दुं बानायो औ बेनि ओमफ्राय दानियाथ' गोदोथ' दानानै खायसेया ओ बर' हारि जोंनि बर'नि ओ हिनजावफ्रा दानानै बांसिनानो गानोमोन गो दो नाथाय दान थ' मेसिननि जुगना औ बिदिनो औ मेसिनफोराव बे खुन्दुं खौ दानानै इदिनो इन्दिनि जि बानायनाय जायो आरो बेनिफ्राय गोबां रांबो मोननो हायो मा मानो होमबा बेसेन गोसा ना इन्दिया इन्दि खुन्दुङा औ बेनि बेनि खायनो माने बेखौ खाय खायफाया जोमग्रा दायो। गोदो गोदायथ द'खनाबो दायोमोन इन्दिनि नाय नाथाय दायो बारा एसेबां नुनो मोनलिया। बिदिनो जोमग्रा दायो आरो फास्रा गोबां बिदिनो इन्दिनि सिनिफ्राय दानाय ओ मानसिफोरखौ गाननायबो नुयो आरो औ औ। ओमफ्राय बिदिनो आखाइजों दानायखौथ बारा नुलिया, दायोथ' मेसिनजों दानाय बिदि नुलिया आरो औ। औ ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने दा। इयो ओ दानि गोदान मेसि मेसिन जों दानाय इन्दि जिया माबोरै, माने दिहुननाय जायो।
औ थारैनो, दा आथिखालाव जे जोङो आखाइजों दानायखौ नुनो मोनबांला दा गोदान मुग खुगाजों लोगोसे मेसिनजों गोबां इन्दिनि सि दानाय नुनो मोनो आरो दा बेनि गेजेराव जोङो मुगा गाबनिखौ बांसिन नुनो मोनो। दा बेबायदिनो बेफोर खौ मेसिनजों दिहुननानै गोबां बेसेन गोसा रां आरजिनो हायो आरो दा बेबायदिनो माखासे बर' सुबुंफोरा रां आरजिनायनि गेजेरजों गावसोरनि जिउखौ दैदेनलांनो हानाय जानानै फैबाय आरो। बेनि अनगायैबो गोदो गोदायनि बायदिनो बबेबा बबेबा गामियाव जोङो नुनो मोनो जे जे दासिमबो बर'फोरा एम्फौ इन्डि एमफौ फिसिनानै बै फिथोबखौ रुनानै थामहिनबा जेब्ला फिथोबखौ मोनो अब्ला बे समावहाय इन्दि खुन्दुं दिहुन्नो थाखाय फिथोबखौ रुनानै लाग्रोयो। आरो रुखांनायनि उनाव जोब ब्ला फिथोबा गुरै जायो अब्ला बे खौहाय गनाव फाननानै लायो आरो बे फाननानै लानायखौ थावख्रि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव जे गोदोनि बायदि थावख्रि लुनाय हुदाया दासिमबो दङ नामा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ औ नोंथांमोन। म दायोथ' बिदि थावख्रि थावख्रि लुनानै ओ इन्दि खुन्दुं दिहुननाय गोदोनि बायदि बारा नुलिया। नाथाय आं ओं सिगांनि दिनाव माने गोदो गोदोनि दिनाव आबैमोनखौ बिदिनो इन्दि ओ फिथोबनिफ्राय रुनानै ओ बिदि नोंथां बुंनाय बादि बिदिनो गनाव बिदि लुनानै थावख्रि माबा लु थावख्रि लुनायखौ बिदि नुबोदोंमोन बेनिफ्राय खुन्दुं बानायनायखौ औ ना नाथाय दाथ' बिदि नुनो मोनलिया थेवबो औ थारैनो थेवबो बि दि ओ फि फिथोबनिफ्राय गनाव थुननानै थावख्रि लुनाय जायो होननानै आं मिथिगौ आर ना नोंथां औ औ होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो दासिमबो नोंसोरनि ओनसोलाव बिदि ओ थाव ख्रि लुनायखौ नोंथाङा नुयो नामा?
औ थारैनो नोंथां जे जोंनि ओनसोलाव आङो गोबांखौ नुवाब्लाबो साफा सानैनि न'खराव बाहाय नुनो मोनो आरो। जे इन्दि एम्फौ फिसिनानै बा फिनो हायाब्लाबो गुबुनफोरा फिनानै फानफैनाय फिथोबफोरखौ बायना लायनानै बिसोरो इन्दि एम फौखौ रुनानै बा गुबुन गुबुन गाब होनानै गाब गाहोनानै बेनिफ्रायनो जेरै जोंनि बर आइजोफोरा लानाय जोमग्रा फालि बा दखना बा आरनाइफोर बा बे आरनाइफोरखौनो गस्ला आरि कट सुनाय फोरफोरखौ सुनाय फोरखौ जोंङो गाननाय नुनो मोनो आरो जोंङो औ थां
दा होमबा ओ औ दे नोंथां होनग्रोदो
दा नोंथाङा अब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव बेबायदि सुनानै गाननाय खौ नुनो मोनोना
औ नोंथां ओ दाथ नोंथा थांङा होनबाय बिदि इन्दि जिनिफ्राय आरनाइ गस्ला गस्ला गथ गाननाय नोंथांनि ओनसोलाव नुनो मोनो होननानै औ थारैनो नोंङो जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव बिदि गाननायखौ नु नो मोनो ना थाय दखाननिफ्राय बायनायसै आरो बांसिनानो बिदि नखर खराव ओ गावनिया खाइजोंनो बिदि लुनानै बाखुन दुं बानायनानै बिदि दानानै गाननायखौ आं नुनो मोना खै दासिमबो बारा गैलिया गोदो नुदोंमोन।
औ।
नाथाय दायो बिदिनो सासे सानैया नुयो बानायो थेवबो एसे जोमग्रा जि बा फास्रा लाग ग्रा फास्रा बिदि खौल' नुदों आरो आं नोंथां माने गस्ला खरट आर'नाय बानायनायखौ आं नुफेराखै।
औ थारैनो औ। ओनसोल लायो ओनसोल ‌
ओनसोल लायै ओनसोल औ आलदा आलदा जायोना औ नोंथाङा होमबा बे ओ इन्दि सि इन्दि खुन्दुंनिफ्राय इन्दि जि बानायनानै फाननायखौ ओ माबायदि मुलाम्फा जायो होननानै सानो?
औ। बेनिफ्राय आं गोबां मुलाम्फा बाद जायो होननानै सानो नोंथां? मानो होनोब्ला माखासे जे बर' आइजोफोरा न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुनबाय दा खुन्दुं दिहुननानै गोबां रोखोमनि सि बा दख'ना बा जोमग्रा बेबायदि दानानै गावसोरनि जिउ खौ दैदेनलांनो हानाय जायो आरो। दा दैदेनलांनो हानायनि गेजेरजों जे जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बेफोरबायदि हाबा हुखाखौ गुबुनफोरनि सि आवबो दिन्थिनो हानाय जानानै फैयो आरो नोंथां।
औ औ औ।
औ नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिदिनो माने ओ गावनि गावनि जिउखौ ओ दैदेनलांनो थाखाय बिदिनो जा एसे एनै लुनानै फाननानै गोबां मुलाम्फा जानो हायो मा नो होनबा बेखौ फाननानै रां मोनोमोन। बे रांजोंनो गावनि माबा मोनसे नांगौ जानायखौ गाव सुफुंनो हायो। औ आरो। ओ बेखौ फाननानै गावनि न'खर बा गावनि ओ सिनायथिखौ गाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो। औ आं ओं आं सान। आं नुबोनाय बादिथ' बादिबाथ' गोबां बर' आइजोफ्रानो बिदि इन्दि खुन्दुं लुनानै बा इन्दि सि दानानै गोबां रां खामायनो हाबोदों आरो ना औ औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै खोमा।
औ दे होमबा नोंथां औ दे।